हेलौ
औ मा खालामदों?
दङ ओरैनो ।
औ आंबो होमबा जोङो माबायावनो रायलायनोसै खोमा आबाद मावनायनियावनो ।
औ औ रायलाय जायो । नोङो आगैया आबाद होनोबा मा? बुजियो?
माने दाथ' बे आबादा मावनायाथ' जोंनाथ' गोदोनिफ्रायनो बर'फोराथ' आबाद मावनानैनो जाबोदोंना । ज' आङो माने लाइपआव बिराद मोनसे गोनांथि होनना सानो ना बे रोंनायाबो
औ ओं
औ आरो जानायावबो थ' बे जोङो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो गोदोथ' जेबोबो गैयामोन आरो नालाय आबाद मावनानैनो थां थांनानै थाबोदोंथ'।
ओम।
आरो बेलेग बेलेग आबाद मावनो हायो। जेरै आथा माइ आरोबाव मेगं फोरबोथ' थायोना। मेरला मेरला ओं
आबाद मावनानै जाबोयो।
ओं।
दा होनबा नोंसानि न'आव ओरैनो मा मा आबाद मावो?
जोंहा जोंहाथ' न'आव मावा खिन्थु जोंहा आबै मोनहानाव मावो आरो। ना जेनबा माइ गायनाय ओमफ्राय बेलेग बेलेग ओ मैगंफोर मैगंफोर गायो आरो ना। ओमफाय बेजोंनो फान माने फानोबो आरो ना। अ नोंस्रालाय?
जोंहाबो बिदिनो माइ गायनाय। माइ गायनायाथ' बयनिबो न'खराव थायो नङा आं नङा होमबा सोरहाबा थाबाबो सोरनोबा बिदिनो आदि होनाय माबाया होनाय थायो। नङा होमबा ओमफ्रायनो। ओरैनो न'आवनो जेनेबा जाहाथे माबाफोराव बाजारफोराव बायनांथो। बायनांथो होननानै माने न'आवनो गायना लायो आरो ना। अबेखौबा अबेखौबा आबाद मावनानै लायो। ओरैनोथ' जोंहानि आयंमोनहानियाबोथ' आयौ ओम । जे बुंनाय
मोजां आर ना मानोना नों जेबो बेलेगाव दिडपेन्ड खालामनाङा माने
उम नारसोन नाङा उम।
अ अ माने एदि। मोनसे। थाखायोबा माने गावनि न'आवनो बिदि खालामनाय थाखायोबा मोजां आरो। आं इदि सानो आरोना।
उम उम। होमबाना नोङो नांगौबानो दिनै मा ओंख्रि जागोन हो औ होननानै सानबानो जाहाथे न'आव थाबानो बिखौ खानानै लायनो हाबाय अ बे दङ र'। बेखौ जानोसै बिदि जायो आरो जेनेबा न'। थाहैबाय जेनेबा न'आव नाखोननो लाबोबाय दे दा नादो जानो। मा जागोन? बाजारनि बोथोरनिबोथ' एख मैगं लाबनाया गैया। न'नि। खोनो जिंखाफोरखौनो जानो सि नामा होननानै जिंखाखौ खाहैबाय बिदि जायो आरो।
ओं दा बेफोर गैयाबानोथु। माने एसे माने खस्थ' जाग गौमोन ना जोंना दा आबाद मावनाय। जों जोंनाथ' बिराद माने जौगादोंना?
औ।
आरो आं सानो आरो ना आबाद मावनायजों लोग लोगोसे एसे माने फरायनायनि माबायै माबायै मोन माने फरायनाय मानसि थायोबा एसे मोजांसिन आरोना। जेनेबा मिथियो ना मायाव मा खालामनांगौ इदिबा साफ सिन जायो। इदिबा बाराब बांसिन मोजाङै माबायो बेफोरखौ मिथियो दालाय। बेफोरखौबो सानो आरो आङो। औ।
फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौबो इसे इसे रोंनांगौ जायो आरो।
ओं दाथ'। दानि जुगावथ' एसे माने आबाद मावनायजोंनो बिराद जौगाबोबाय जोंनियाथ'।
बेरेग गुबुन गुबुन रोख खोमनि आब्र जायोना। अबेबा जा अबेबा ओनसोलाव आरो मा खालामो खारजि नारेंखौबो आबाद खालामो बागान बायदि खालामो। बिदि जायो बागान बायदि खालामो बेखौनो ओ बागान बायदि खालामसिगोन मोजाङै जोथोन लासिगोन जोथोन ला नै बेखौ जेब्ला खानो जायो अब्ला खानानै गुबुनाव फानहरसिगोन बिदि जायो आरो। ना आरो गरम बोथोरावथ' खारजि गोलोम बोथोरावथ' जोंनो खारजिखौ नांखाथारगो।
ओं बेजों लोगोसे माबायाबो उइ दाराबो जाहैबाय आर रोना
उम
माने कोन्दिसोना मोजां जाबासो मोजां जायो। ना नङाबाथ' आबादाबो मोजाङै जायाना‌। बेबो मे बे मोनसे माबालाय आरो।
अ मोनसे
उम
माबा मोनसे औ आबाद मावबाय जोगोनारखौनो गायबाय गायनानै बेयाव इमानबो दैबो नाङा। सान्दुंबो नाङा मिडियाम गेजेर जानांगो खिन्थु मा खालामो ना बा बा टाइमाव अखा गोस्सा हानाय लोगो लोगो गैया जाजोबो माने सेवलां जोबो इदि जायोना? गायबाबो बिरा माने जोबोद जोथोन लानां गो जायो आरो बि
अह जोगोनार गायनायखोथ' आं मिथिफेरा आरोना।
उम।
माने गाय जा गायफेराखै नालाय बारा मोजाङै मिथिया आरो ना गायफेराखै नालाय। आरोबाव माने ओ मा होनो इदि आबाद मावनायजों नों इन्डास्ट्रियावबो माने दावगाहोनो हायो आरो। जेनेबा माने बुरजा बुरजा बिदिनो बेलेग बेलेग आबाद मावबाथ' बेलेगावबो हरनो हायोना जोङो। जेरै ओब फैसा खामायनायफोराव। बेलेग बेलेग इन्डास्ट्रियाव हर नो हायोना।अह। बेबो मोनसे आरो। औ। बिदि सानोबाथ' बेफोरजोंनो खामायनो हायो आरो बेफोरो हेल्प खामगोन आरो लाइफआव ओं। माने दा जाहैबाय दानायाव हेल्प खालामगोन इमप्लयमेन्ट हेल्प खालामगोन आरोबाव इनकामावबो हेल्प खालामगोन होननाय जाबाय आरो। हेलौ? हेलौ? औ खोनादों, दङ ओरै नो। माने आं आबादखौनो होनदो आरो जेनेब बा जानायावबो जा-जानायावबो मोनसे जाहैबाय। ओमफाय ओं इन खामावबो मोनसे जाहैबाय। ओमफाय आरो इन्डास्ट्रियावबो माने इ आबाद मावनायखौथ' लाफाखायो नालाय, इबो जाहैबाय आरो। औ। माने बेराद गोबां मानसियानो आबाद खालामो नालाय। बिराद मानसि दं आबाद खालामग्रायाथ' दानि जुगावथ'।
गोबां बुस्थुनो आबाद खालामनाय बायदियानो जाखायोना। दमफां। गोबां बुस्थुखौनो आब
ओ।
दमाफोरखौबोथ' बिदिनो गायनानै। जेरै रबट। राब राबार दंफां इनिफ्रायबोथ' गोबां फैसा मोननो हायो।
औ।
खिन्थु बेफोर खामानि बेखौ फैसा मोननायजों लोगोसे बेखौ माबा खालामनायाबो आबाद मावनायाबो जोबोद। खस्थ' आरो बुंनो थाङोबा।
बेनो आरो। खस्थ'थ' खालामखानांसिगोन
माने बेखौ जोथोन लानाय माबा लानाय
खस्थ' खालामनानै खालामाबा माने इन्डास्ट्रियावथ' जोंना जौगानाय नङाना।
उमहो
ओ इनि थाखायथ' मानोना दा इन्डास्ट्रिफोराव बे आबादफोरजोंसो जेरै रबरफोरजोंसो बा नालेंखल बा गयानो जा बेफोरखौथ' जेरै नालेंखल बिगुरफोरखौ बोथ इखौबो म मोनसे मोन एसे बुस्थु बानायजोबोना जेरावबो। सब बुसथुआनो मानसे मोन एसे मा बेलेग बेलेक माने खामनायाव मदद खामहैयो नालाय ओ। बेफोरनि थाखायनो मोजां आरो उम। मोजां दै थानांगोन आरो देरनायनिफ्राय।
औ जोथोन लानांबाय दै थानांबाय। मा मोनसे आबाद मावोबा बिराद जोथोन लानांगौ जायो आरो गथ' उन्दैखौ जेरै जोथोन लायो उम।
आरो
खिन्थु आरो माने खस्थ'बो आरो जेरै दै बाना जाबा आरो खस्थ' जालायबाय।
ओं दै बाना जानाय लोगो लोगो। अबेबा मैगङा थैनो नागिरोना।
ओं उम उम अबा दै बुजाानांगौ। औ। खम नांगौ।
खम नांगौ।
ओं।
इदिनो आरो। गायनो जासामनो औ मा होनदों।
गायो होनदोंमोन अ।
जोंहा न'आव बेदिनो। माइ आबाद मावो।
ओं।
थाखायो।
ओं ओं।
ओमफ्राय बिथिंजाय न'आवनो जानो आन्था दंलाबायो। मैगं थाइगं।
गरम बोथोरनि मैगंफोर
ओं बोथोरनि मैगङा दंजोबो जोंहाना। बुंनो थांबा एसे एसे आरो जाहाथे बाहेरायाव बायनाङाथों होननानै गायनानै दोनो।
उम जोंहाबो बिदिनो। उम।
सिगोन ओमफ्राय अबेबा टाइमाव गायना जेनेबा आबाद मावबाबो थैनो नागेरो फांसेआनो जा जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो।
औ बिदि माने इन्डास्ट्रिनो फानहरफेरगोन फेराखै।
ओहो फानजाफेराखै बिदि जोंहा। माने न'आवल' जानो आन्था। मावो आरो एसे एनै एफा बिदि माखासे मावा एसे फोथार एसे फोथार फिसायावनो हा फिसियावनो।
औ।
बेयावनो जानो आन्था एसे एसे एसे माबा जोबो आरो। मावजोबो भिन्दिखौबो इदिनो फांबासो गायो बिदि आरो उम ओमफ्रायथ' दाथ' मै सानि बोथोर मैथाखौबो जानो आन्था उम फांबासो सय बिदि सो फांद'आ बिबायदिसो गायो आरो फैयो।
ओ ओ
थ' फिसायाव जेब्ला बियो फिसा होमबानासो बाहेल इसेल' जानो नागिरो जेब्ला देरो ओमबाना दंफां बायदि जायोना इसेमान खोमोन आरो मोन सेखोनो जाख'नो हायै जायो आरो न?
औ दे होनबा दोनथ'सै खोमा ना?
औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे।